आ दिनै जोब्रा बोथोरा जोबोद गुदुं
औ
दैफोरखौ एसे बारा लों जाहाथे जोंनि देहायाव जेबो गोहोम गोग्लैया। गाज्रि गोहोम द थाखाय ओ नोंथांनि देहाया जोबोद मोजाङै थाथों।
औ लोगोसेनो बे गोजोन सानजौफु समनि गोजोन हामलायनायखौ आं नोंथांनो बावहरग्रोबाय
औ अ नोंथांनाव आं मोननैसो सोंलु सोंगौमोन। जोंनि ओ दानाय लुनायनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन मानो हाया जानो नोंथां
औ
औ ओ जोंहा दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला ओ गोबां गोलाव जागोन। आ आङो जा हायो आं ङो नोंथांजों आं एसे सुंद'यै सावरायगोन। ओ जोंहा दानाय लुनानै होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदो गोद दो गोदायनिफ्रायनो जोंहा दाद नाय लुनाय बैफोर माने जोंहा फैफाखानाय। जोंनि जा गोदोनिफ्रायनो जाय जोङो सिगां गोदो गोदाय जोङो बायदिसिना गाननो जोमनो थाखाय जोंहा मामोन जोंहा गोदो जोंहा खायसे दिहुनथायारि जोंहा मा होनो दारिमिन बा बायदिसिना मेचिन गोदोर गोदोर मेसिन जोंहा गैयामोन। जायनि थाखाय जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो मा जोङो हिसान बाहायनानै जोङो दानाय लुनायफोरखौ जोङो गानोमोन आरो। ओ जेराव जोंहा गोजांबो गोजांनाय समाव जोंहा दानानै मोजां मोजां जि दानानै जोंहा मा गोजांनायखौ होबथानो थाखाय जोङो हिसिमा बानायोमोन मोजां मोजां ओ समायना गाननो थाखाय जोङो मा बेवहाय दख'ना फालि बेफोरखौ जों बानायोमोन आरो दायोमोन गोदो गोदायनि समफोराव जोंनि आबै आबौमोना जोंनो फोरमायलांदों आरो बेफोरखौ। जोंहा बैफोर दानायाव बै दख'ना फालिफोर दानायाव जोंहा गोबां आगरफोर जों सोनायखौ जों आरो नुबोबावो। बेवहाय जोंहा आगर फोर होननानै बुङोब्ला जोंहा हाजो आगर जों बेफोरखौ नुयो फारौ मेगनजों बैफोर आगरखौ नुयो दिंखिया बिबारजों बेखौ नुयो थाइगिर बिबार आगरजों बेफोरखौ नुयोमोन आरो बैफोर ओ आगरफोरा जोंनि गोदोनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनायाव जोंहा मा बेफोर गाननाय जोमनाय खौ जोंनो समायसिन होयोमोन आरो जेसेबां समाय नांगौमोन बेनिख्रुइ बांसिनबाव जोंहा मा बैफोर आगरफोरा जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ समायसिन होबावोमोन आरो दा नोङो
औ
दिनैहाय जोंहा मा जाखो जोंहा दिनै गोबां गिदिर गिदिर दारिमिनफोर ओंखारबाय गिदिर गिदिर खायसे मेचिनफोर ओंखारबाय बै मेचिनफोरजों जोंहा मा ओ बै हिसानखौ जोंहा गोबां बाहायलिया जों बेखौ नुयो आरो दानिया जोंहा मा गोदोर गोदोर मेसिनफोराव जों दानायखौ जों नुयो खायसे आगरफोरखौबो जों खायसे ओ थाखानाय आगरफोरखौ जोङो ओ गुबुन आदब खायथि खान्थि बाहायनानै जोङो आगर एरनायखौ जों नुयो आरो जों गोदोनि बायदि आगर एरनाय गनसि लानानै जों आगर एरनायखौ जों नुला आरो ओ दिनै आरो गोदो जोंहा दानाय-लुनायाव जोंहा गोबां फाराग थिखौ जोङो नुबोबाय जोंहा दिनै दानाय लुनाया सोलायबाय गोदोनि दानाय लुनाया एसे आलदा मोन जों दिनै सोलायनायखौ जों नुबाय आरो। दिनै मा जोङो गोदिर ओ गिदिर मेचिन बा दारिमिन फोराव जोङो नांगौबायादि जोङो नांगौबायायदि गाबनि नांगौ बायदि डिजाइननि नांगौ बायदि जोङो समायना समायना मा जोङो गाननो थाखाय जोंहा ओ दख'ना जोमनो थाखाय जोंहा फा स्रा बा जोमनो थाखाय जोंहा मा हिसिमा बैफोरखौ जोङो जा मिसिन गोदोर गोदोर बा खायसे दारिमिनफोराव जोङो मा नुनो मोनो दानायखौ जों नुनो मोनो दा दानायखौ नुनो मोननायाव जोंहा बेवहाय गोहोमबो गोग्लैयो।
औ
गोदोनि बायदि दानाय लुनाया जोंहा गोमालांनायखौ जों दिनै नुनोबो मोनो आरो। जायनि जाउनाव दिनै जोङो न'खर न'खर जोङो मा नुला जों इसान नुनो थांला जोंहा गोदोनि दिनाव बे फोर दारिमिन आरि फोरा गैयि समावहाय जोङो मा नुयोमोन जोंनि न'खरफ्रोमबो बिमा बिब' बिबाजै गासैखौबो जों हिसान दानो रोंनाय खायसे आगर एरनो रोंनाय जों नुयोमोन। नाथाय दिनै जोंहा मा जों बैफोर आगर एरनो रोंनाय इसान दानो रोंनाय जोङो खम नागिरना मोनसै आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा गोदो गोदाय गोदोनि दिनाव बा उननि समफोराव सिगांनि समफोरावहाय जोंहा मा हिसान बैफोरखौ जोंहा न'खरफ्रोमबो जोंङो मा थानायखौ जों नुनो मोनोमोन दा नुनो मोनोमोनब्ला दिनै जोंहा बेफोराव खम जालांबाय दानाय लुनायफोरा जोंहा मा गिदिर गिदिर दारिमिनफोराव जों दानाय खौ जों नुनो मोनसै जोंहा दानायनि थाखाय जोंहा मा दानिया जोंहा दानो रोंला नालाय जोंङो गोबां रां आरोफोरखौ जोंङो गारनानै जोंङो गारनो नांसै आरो जोंहा सिगां बांद्राय रां बाहायनाङामोन जों गाननाय जोमनायाव । मानो होननानै बुंङोब्ला जोंङो गावनो दानानै जों गावनो नांगौ बायदि जोङो समायना रमायना जों गानोमोन । नंङा होमब्ला नोंथां औ नै दि नाथाय दिनै जोंङो समायना गारनो थाखाय गावनि सोलेरखौ समायहोनो थाखाय जोंहा दिनै रां गोबां नांसिगौ दिनैनि दिनाव माने जोंहा गांसे समायना दख'नाखौ बायनो थांङोब्ला जोंहा गोबां रांनि गोनांथि जानायखौ जों नुयो आरो।
औ औ औ
दा आ जे बेनि सायाव जे नोंथाङा आंनो मा फोरमायगोन? एसे सुंद'यैब्लाबो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन हागोन नोंथां हागोन ओ दा आं गोबां मोन्थिबाय नोंथांनिफ्राय दानाय लुनायनि सायाव दा नोंथांङा जि सोंथि सोंदों बेनि सायाव आं फंनैसो बुंनो सानदों । ओ दानाय लुनाय होनना बुंङोबाथ' जोंहा आगोलनि बोस गोदो गोदायनि निफ्रायनो जोंहा बर'फ्रा मोनसे ओ दायो। गावनो दायो गावनो लुयो बेबायदिनो जोंङो रायजो जा बोदों ओ दानाय लुनाय माने गोदो ओ गामसा फालि ओ बेबायदिनो दख'ना बेबायदि जोंङो दानानै जों गोदो गानबोदोंमोन।
औ नोंथां।
जोंहा माने बै समाव एसे ओ थासारिया गुबुनमोन । नाथाय दिनैथ' गोबां ओ नोंथांङा बुंलांनाय बायदि दारिमिन ओंखारनायनिफ्राय बेबायदि मेसिन ओंखारनायनिफ्राय जोंहा बहुद खमायलांनो हमदों जोंङो दानाय होनना बुंङोबा जोंङो बिदन दख ना आर'नाइ ओ गामसा ओ फालिगुफुर बेबायदि गोबां दाबोनो मोनदों आगोल गोदो गोदाय दाबोनानै जों बिदिनो गानबोनो मोनबोदों । थिक बेबायदि आरो बैफोर खौ जोंङो ओ दानानै फालि गामसा दख'नाफोर बिदन दख'ना आर'नाइ बेफोरखौ जोंङो दानानै जोंङो फानोमोनबो आरो नांगौखौ जोंङो बाहायो बेबायदि गोबां बाहायबोदोंमोन आरो दा ओ बेबायदि बाहायबोनानैनो गोदोनि मानसिफ्रा गोबां रायजो जाबोदों आरो
औ औ
दानाय लुनायाथ' दिनैनि दिनाव जोबोद खमायलांनो हमबाय
औ नोंथां
जेराव जों नुनो मोनलिया ओ हिसानसालि माखुनि सोदोब
औ नोंथां
जोङो मोनलिया नुनो मोनलिया बै जथरनि गाब बानायनाय बेफोरखौ जों मोनला बेबायदि गोबां गोमालांनो हमनाय खौ जोङो दासिम नुहुरो आरो दा बै दानाय लुनायखौ जोङो हायोब्ला एसे ओ लाफिनबा मोजां जायो आरो बेबायदि आरो बे दानाय लुनाय बेफोरनि सायाव जा आं एसे बुंबाय बेनि सायाव नोंथाङा एसे दे बुंदेरनो हाबावगोन ना
औ नोंथां मानो हाया जानो ओ ओ जोंहा ओ गोबां आं बुंबोखाबाय जोंहा दानाय लुनायनि सा मोनथै दा जोंहा गोदोनि दानाय दानि दानाय आं गोबां बुंबोबाय आ बुं आं बुंनो सानो जे बैफोर दानायखौ गोदो गोदाइ जोंहा मामोन ओ नांगौबायदि जोंओ दानानै जों गाननो हायोमोन ओ रां हो एसेयावनो जोङो ओ गोबां नांगौ बायदि ओ जोङो मा ओ दानानै जोङो गाननो हायोमोन। बे दानायखौ जों नांगौ खिनाखौ जों बाहायनानै जों बेखौ जोङो गुबुननो फानहरनो हायोमोन। बे फाननाय रांजों जों गोबां नांगौ बायदि जोङो मा जोङो नांगौ खुन्दुं खायसे गोनां जानाय न'वाव गोनां जानाय मुवा बेसादखौबो जोङो बैफोर रांजों जोङो मा बायनानै बा सोलिनानै लानो हायो आरो।
औ औ
साबायखर थाबाय जोंहा दिनै गोबां खोथा रायज्लायबाय। दिनै दा दानाय लुनाय, ओ गोदोनि दानाय दानायानो दा दानि दानाय लुनायनि सायाव आ नोंथांजों रायलायनानै आं जोबोर मोजां मोनबाय। दिनै आं मोनथियैखौ नोंथाङा आंनो खावलायबाय बेनि थाखाय आं नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय आ बेजों लोगोसेनो जों इयुनाव जों बेनिख्रुइ आरो मोजां मोजां सिन खायसे टपिक राना रायलायगोनखौ आं आसा थिबाय। आ आं बेखिनियावनो गोजोननायखौ बावनानै आं दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय औ।
आंबो नोंथांखौ गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बाव नानै दिनैनि बे रायलायनाय पिकखौ आयदाखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नाय जोबबाय गोजोन्थों गोजोन्थों नोंथां।